ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि
नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नों नोंथाङा आंनो जेनेबा नोंथाङाथ' जेनेबा नोङो बोरमा फाराम खालामदोंना बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंना होलांनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङाबो माबा ओ जेनेबा उनफोराव माबा बोरमाफोर फिसिनायनि ला
औ औ औ नोंथां बिदिनो एसे
ए दे अब्ला आं नोंथां फोरमायलांसै जोङो गिबियाव बोरमादि भाराम होनो होनब्ला जोङो जेनेबा ओ जि मा बोरमाखौ फिगोन बेखौ नोंथाङा गिबियाव सायख'गोरनानै लानांगोन आरो जोंनिया बे ओ बे सरासन सुबुंफोरा जे बोरमाखौ फियो जोङो बे बोरमा जे ओ लकेल बोरमा ना बियो जेनेबा जोङो मा होनो बेखौ जे फालांगि बा जे जोंनि फारामाव बे बारा एसे ओ जोङो मोजां जानायखौ नुनो मोना आरो जेनेबा जोंहा ए फालांगियाव बेफोरो एसे खमाव खम माबायाव जायो आरो बेनिखायनो जोङो गुबुन ब्रिदनि बोरमा फिसियोब्ला जोंहा मोजां जायो जेरै जोंहा राम बोरमाफोर दङ आरो माखासे बोरमाफोर दङ बिदिनो जोंहा ओ दामाबो बारा आरो आरो बिनि जे मा ओम देरनाय बेबो बांसिन गिदिरसिन जायो आरो बेखायनो जोङो बेफोरबायदि बोरमाखौ फिसिब्ला जोंहा मुलाम्फा जासिनो आरो ओ गिबियाव जोङो बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जोंहा माखासे ओम लाहार फाहार खालामग्रोनांगौ जायो जे बोरमाखौ
न'लुनांगोन आरो आओम साबसिन जायो बिथांनि न'खौ साबसिन लुनांगौबा जों गाज्रियो बोरमा बोरमाखौ
न'आव दोनोब्ला बे जि नोंथाङा बैसां बानायगोन बेै बैसांनि थाला बेयो गुदुं गोनां जानांगोन आ जेनेबा खिफोर गलांनो हानाय जानांगोन ओ जेब्ला नोथांङा ओ बिदि बानायो अब्ला नोंथाङा जि ओम जि ओ जि हायाव जि जेनेबा जोङो गुबुन अमाफोरखौ जि जोङो हाफोराव दोनो ना बेफोरबाय दि जोङो बोरमाखौ ओम दोनोब्ला बोरमाया खिमबाय थायोब्ला जोंना जायगाया लेथ्रा जायो आरो ओंखायनो बैसांनि दोनोब्ला जेनेबा सायाव खियोब्ला हाया मा होनो बे खिया हायाव हारसिं गलांबाय थागोन आरो बिबा नोंथाङा जेनबा हाग्राखौ बारा इदि साफा खालामबाय थानायनि बारा गोनांथि गैया आरो ओ बिदिनो जोङो बैसांनि न' लुखांनानै जा माखासे जेनेबा ओ सोरगि दिं जोङो बेरा दुमनो नांगोन। ओ बिनि उनाव आरो उखुमाव जोङो माखासे ओ जेनेबा थिं बा ओ नोंथाङा गोदैनि जेनेबा उस ओ उखुमफोर होनो नांगोन जाहाथे अखाफोरनिफ्राय जोङो रैखामोनो ओ सादुंनिफ्रा रैखा मोनो बिदिनो जों बोरमानि ए जोलै जि जोलैखौ नोंथाङा बोरमाखौ फिसिनो थाखाय नोंथाङा जि बोरमा बेखौ फिसा जेनेबा फिसा बोरमाखौ लाबोनो नाङा आरो एसे जोङो बोरमाखौ देरखानायखौ ओम बा लायोब्ला मोजां जा मानोना जों बोरमाखौ बांद्राय फिसिया बिखौ लाबोयोब्ला जोंहा फिसिनायावनो समा गोबां थांगारो आरो मानोना ओम जि बै बोरमा फिसानि गो बाव सम लायो आरो फिसिनायाव जेरै जोङो ओ मासे देरखानाय बोरमाखौ लाबोना नानै फिसियोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो जोलैखौ मोननो हायो आरो। बिदिनो जोङो बोरमाखौ एसे जोख्लिखौ लाबोखायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो नोंथाङा ओ बि माबा से लाबोयो बे नोंथांनि सायाव सोनारसिगोन नोंथाङा बुरजा बिफांनि लाबोयोबा बुरजा लाबोद आरो नोंथाङा ओरैनो खम माब्रै माबासोल' लाबोयोबा लाबोग्रोदो आरो बिदिनो नोंथाङा ओ जुख्लि जि देरहा देरखानाय बिदिखौसो लाबोनांगोन आरो जाहाथे खम समावनो नोंथांङा जोलैखौ मोननो हायो। लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा फान्था लगायना होदो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला ओ फिसाफोर मोनो फिसाफोर मोनो फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो जोङो ओ बोरमाखौ जेनेबा नोंथाङा हाग्रा खाथिनो मानसिथ'ब्ला जोबोद मो मोजां जायो बोरमा फ्राम खालामनो थाखाय नोंथाङा खालि बोरमाखौ हाग्रायाव आगारना हरदो मा लाय बोरमाया जेनेबा सम बायदियै गावनि न'आवनो फैफिनखायो आरो जेनेबा फुंङाव हगारना हरोब्ला बेलासियाव गाव हारसिंनो जेनेबा फालोनि ओ फारामनि बोरमाफोरा बिदिनो गाव हार न' लाफैफिननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा हाग्रा खाथिनि नङाब्ला जेनेबा नोंथाङा बेबदि जे गामि एरियायाव फिसियोब्ला नोंथां बा आदार जि होबाय थानांगोन नोंथाङा बिनो माब्रै आदार होनो होब्ला नोंथाङा बिफां नि दालाय फोर खौ होबाय थायोब्ला मोजांसिन जायो आरो मानोना नोंथाङाथ' बुरजा बोरमाखौ जेराव मेराव खानानै होनो हाया नालाय नोंथाङा बेखौ बेफोर आदार होनो थाखाय दं फांफोरनि दानायखौ दानै दानै होयोब्ला मोजां जायो आरो दानायखौ नोंथाङा बोरमाया जिबायदि जि बिफांनि दानायखौ जायो नोंथाङा बे बिफांनि दानायखौ दाननानै होदो अब्लानो बे मालाय बोरमाया ओ जाबाय थागोन आरो बिदिनो जानायाबो जोंहा। ओ मा होनो बोरमाया ओ जेनेबा बोरमानो ओरैनो दानाय दानना लाबोनानै नोंथाङा गारस। ना फैबा।
जानो जेनेबा। बे जोंनो जानो बोरमाया। जायोना मायो। बिदिनो ओ। आदाज आ जोंथ। बबे गेजेर जायो होनानै बुंनाय जायो। जाब
नोंनो गिब होनानै ओम। मुलि होननांगौ जायो आरो जेनेबा फिल् थायोब्लाथाय मानसियास बेयो देरनो हाया आरो। ओंखायनो जोङो जेब्लायबो फिल लानानैबाय थानांगौ बेजोंनो लोगोसे। माबबा माखासे बेरामफोरबो जायो बै बेरामफोरनि माखासे। ओ फोरखौ लोगोफोर मान सम मथे। गांसो हो
बिदिनो जोङो बोरमा फिसिनायखौ। ओ। ओ
जिदि खरसा थाङो बेफोरबायदि बेरमायाव बारा खरसा थांनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो मानोना बेयो। हाग्रायाव। हागारना हरो गांसोफोरखौ जाना फैयो ओम। बिदि आरो नोंथाङा जेनेबा बायनानै बिदि होबाय थानाय जानाय नंला नदां। ओ। बोरमा नोंथां बिदि आदब बाहायनानै फैब्लानो। बोरमा मोजाङै मावनो हागोन आरो नोंथां। ओरैनो नोंथां ओरैनो माबाफोर।
हागोन हागोन नोंथाङा देने। जबा नोंथाङा बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय। ओ आरो आं इयुनाव। मावगोनखौ आं सानहरदों आरो मानो होननानै बुङोब्ला आंबो बेखौनो। फिसिदों जेनेबा माखासे अमा अमा फिदों आरो नों। थां आङो अमाया माने बुहुत लेथ्रा जायो आरोना बिनि थाखायनो आं अमाखौ एसे बानादबनानै दं जायनि थाखाय आं। नोंथांनियाव बे बोरमा फिनायनि सोमोन्दै फंनैसो सोंहरनाय जादों आरोना। दा बे अमा फिसिनाया जाहैबाय जोबोद लेथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अमानो ओ मोनसे। ओ मोजां जायगा बानायना होनांगोन आरो ना जेरै जोङो बोरमाफोरा जेरैनो जोङो। आरो जानानै बोरमानि खिया जोंनो हासार होयो खिन्थु अमाना बिदि जाया आरोना अमानिया बोरमानि खिया मोनामा नंगौ खिन्थु अमानि खिया जोबोद मोनामो मानो होनना बुङोब्ला जों खाथियाव गोबौ खानानै दोननो हाया आरो ना अमानिफ्राय आरो माख अमा खिनिफ्राय जोङो माखासे थाम्फै सोमजियो बै बै थाम्फैया जेनेबा जोंनि मोदोमफ्राव एबा जोंनि देहा सोलेरफ्राव सुयोबाा माबा माबा मोनसे बेराम जायो आरो आरोना बेनिफ्रायायनो अमानि अमा फिसिनायखौ आं एसे गोजान ना खालामनो सानदों आरो ना नोंथा जेनेबा आंबो फिसिनाया फिसिदों बे जुनारखौनो फिसिदों जेरै नोंथाङा बोरमा फिसिदों। आहा अमा आरो दाउ दं आरोा माखासे बिदिनो न'आव सोलिनो थाखाय फिनाय जादों। बेफोरखौ बे अमा फोरनि थाखाय अमा फाननानै एबा माबा मोनसे आरजिनो हायो आरोना बिनि थाखाय अमाखौ जों एबा आं लानाय जादों फिसिनाय जादों न'आव जोंहा। दा बिदिनो गैया आरो गैनायालाय बिदिनो दसथासो दं खोमा अमाया जेरै जोङो। माखासे नांब्रगाव था मा होनो थेखा बे बेथेखा थायोना बै समाव जोङो फाननो हायो जाहाथे माबा मोनसे बेमार आजार जायोबा एबा मानिबा गोनांथि जायोबा फाननानै थाखाफोर लानानै जों बेरामबो सिकितसा खालामनो हायो आरो। सुफुंनो हायो मानबा नांगौनि थाखाय बिनि थाखाय नांगौबा बिनि थाखाय बे अमाखौ जों आं फिसिनाय जादों आरोना नोंथां अमा फिसिनाय गोराखौनो होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अमानि थाखाय माखासे। आदारफोर बायनानै होनांगौ जायो आरो ना जेरै जोङो म भिटामिनफोर होनांगोन जोङो अमा देरनायनि। थाखाय अमा गोरलैनिफ्राय लानानै आरो अमा बेराम जानाय जायोब्ला जो मुलिफोर होनांगोन आरो गुन्दैफोर बायना होनांगोन आरोना बै गुन्द्रि गुन्दै आरो अ
बिफोर
जोङो न'आव एबा सोरनि सोरनिफ्रायबा जोङो जुमाय बायनानै होनांगोन आरोना बैफोराव जों माखासे थाखा जायो आरो दे बाद'बो आरोना नोंथां। अमाया फिनो हाबालाय मोजां मोजाङा नोंथां जेने।बा जोङो मासेयावनो जेरै जोङो बिस हाजार पसिस हाजार थ्रिस हाजार गाहाम मोननो हायो आरोना नोङो गिदिर गिदिर फिसियोबा आरो बेमार जायाबा। आरो दाथ' अमानि गोबां बेराम फैदों जोंनि गेजेराव आरो जाबोगासिनो दं ओंखायनो आङो नोंथांनियाव बोरमानि सोमोन्दै सोंहरनाय जादोंमोन नोंथाङा। आंनो मोजाङै फोर फोरमायलांबाय जेनेबा बोरमाखौ माबायदि फिसिनांगौबा माबोरै फिसिन नांगौ। जोङो अमा फिसियोब्ला जों गिबियावनो गुन्दैखौ जों सानहरग्रोनांगोन आरो ना जोङो। दैलां समाव बैबायदि गुन्दैया गोबां दाम बेसेन जायो। जेरै जोङो सेरसेयावनो जोङो बिस थाखा गाहामनि जोङो बायनो गोनां जायो आरो ना। आरो अफ्रिफोरखौनो जों जों बेखौ बायनांगौ जेरै जोङो। मावगासे जुमाय मावगासेयाव जोङो बिदिनो एक्स' थाखा एबा। नोब्बै थाखा आसि थाखा बेफोरबायदि बायनानै लायनो गोनां जायो आरोना जोंङो अख्रिफोर होनांगौ आरो दानाफोर। माखासे फेसेन होनांगोन बिसोरनो मोजां देरनो थाखाय ओ हाथायाव फाननो फानना थाब फाननो हानायनि थाखाय जोङो भिटामिन होनांगोन। आरोना जोंङो अमोनो जोङो अमा फिसियोबा जोङो अमानो माखासे सांग्रां ग्रां जायगा। आ लुनानै होनांगो जेरै अमा गन्द्रा होनो जेरै जोङो बेयाव अमाया अमानि खिया माने थाया आरो ना अमा अमानि खिया जेनेबा थायोबा जों लेथ्रा जायो। उम थांनो हानाय नङा एबा मुगैनाय फैगोन आरोना जोङो होमबाबो
औ अमा गन्दाखौ बानायथारनांगोन आरो आरो जोङो बेयाव माखासे गोबां आदारफोर होनाय जायो आरो ना बेयाव जेरै जोङो थास'खौ रुनानै होनाय माबा मायरं ऐंखुरफोर संनानै होनाय बैफोर होनाय बेैफोरबायदि खरसाया एसे एनै एसे एनै खरसाया थांबाय थायो आरोना आ बिनिखायनो अमा फिखौ आङो गोजान खालामनायानो मोजां जागोन बायदि सानहरबाय आरोना नोंथां आरो अमायालाय मोजां मोजाङालाय आंबो मोजां मोनदोंमोन खिन्थु माखासे खरसा थांनायनि थाखाय बेखौ बानाय मोनदों जेरै नोङो माखासेबो समफोरावथ' नोङो थाखा फैसाया थाबाय थायाना नोंथां जेनेबा नोङो गुन्दायफोर बायनांगौ आदारफोर बायनांगौ आरो भिटामिनफोर होनांगौ बेफोर बेबायदि समाव औ खस्थ' जायो आरो ना मेसें बोथोर फैबा जेबो नङा नंनायालाय जेनेबा जों मेसें बोथोराव माइ गोदाननि गुन्दै मोनो आरो गोबां आरो गोबां जायो नालाय बै मेसें बोथोराव माइ माइ मिल होनायफ्रा मानायफ्रा ओरै दैज्लां मोनफैबाथाय दैज्लांआव एसे अभाब जायो आरो ना सोरनिबा न'आव जानो गैजाया एबा सोरनिबा न'आव ग्रोब जेनेबा दैज्लां बायजासे दं बैफोराव दामा बिसोरो गुन्दैखौ एसे बुरजा खालामना होयो आरो आरो थास'फोर रुना होनांगौ आरो बिदिनो दंबावो मेरला आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथां नोंथां
जेनेबा बोरमानि थाखायथ' नोंथाङा मोजां बुंदोंमोन नामा बोरमाया जेने जोङो माखासे फोथारखौ हगारनानै दोनबा मोजां जायोना आरो जोङो न' न'फोर गलिफोर एबा माबा मोनसे लुना होबा मोजां जायो होनदोंना नोंथां नोंथाङा थां बिदिबालाय जाथ'सिगोन ना